औ खुलुमबाय नोंथां।
औ ओ गिबि-गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथां, नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां।
औ आयदायानो जाहैबाय' ओ हाजो ओनसोल आरो ना नोंथां।
औ नोंथां हाजो ओनसोल न औ।
नोंथाङा जेसेबांखि हायो एसेबांनो ओ हेफाजाब होलायदो नङा होमबा।
औ नोंथां जागोन नोंथां।
औ ओ हाजो ओनसोल। ओ हाजो ओनसोल होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जायखौ जोङो ओ ओ बर' रावै हाजो एबा ओ पाहार होननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेबायादिनो हाजो ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो हाजो ओनसोलाव ओ एसेबां ओ जेनेबा हाजो ओनसोलाव जों जोबोर ओ गोबां गोबां रोखो रोखोमनि बिफां-लाइफां बेबादिनो जिब-जुनार दाावमा-दाउसा दैमा-दैसा बेफोरबायदि बोहैलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
नोंगौ नोथां थारैनो नोंगौ।
औ नोंथां ओ बेबायादिनो हाजो ओनसोल हाजो ओनसोल होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हाजो ओनसोलाव जोङो ओ हायेन ओनसोलाव जेसेबांखि सुबुंफोरा न' लुनानै थायो बेबायदि जोङो हाजो ओनसोलाव ओ बेबायदि न' लुनानै मानसिफोरखौ गोबांखौनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
नोंथां थारैनो नंगौ।
औ हाजो ओनसोलावथ' बेबादिनो न' लुनानै थानो थाखाय ओ जोबोर खस्थ' नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मानो होनब्ला जोङो हाजो ओनसोल हमनानै ला जोङो हाजो ओनसोलाव एबा जोङो पाहाराव' गाखोलांनो थाखायनो गिबि गिबियावनो मोनसे लामा बानायग्रोनांगोन नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां नांगौ।
औ। दा नोङो हमनानै ला बेबायदिनो हाजोआव एबा पाहाराव जोङो गाखोलांनो थाखाय लामा बानायनो गोनांब्ला जोङो बे पाहारनि अन्थाइफोरखौ देख्ला देख्लासो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जोङो लामा बानायनो हागोन नङा होमब्ला
नंगौ नंथां नंगौ।
औ बेबादिनो जोङो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों जोङो लामाखौ बानायनो हायो आरो जोबोर सानसे साननैनि सानसे साननै समोबा जानाय नङा बेयाव जोङो बेबायादिनो जोबोर बोसोर बेबायादिनो सानसे साननै हमै हमै हमै जोङो दानफा दाननै दानथाम बेबायदि जोङो बोसोरबो जालांदों आरो नोंथां लामा बानायनो थाखाय बे पाहार एरियायाव
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेबायादिनो जोङो पाहार एरियाव न' लुनो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो जोङो लामाखौ बानायग्रोबाय आरो। नानै दां जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो औ। बेनि उनाव जोङो न' लुनो थाखाय जोङो न'खौ जोङोथ' बेबायदिनो जोङो औवा औवा एबा बेबायदिनो दंफां लाइफांनि बेरा होननानै लुगोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो बि
अब्लाथ' बेबायदिनो नांगौ नांगौ हिसाबै एबा नांगौ नांगौ जानाय औवा एबा बेबदिनो बिफां लाइफांखौ जोङो पाहार पाहार एबा जों हाजो सायावबोथ' मोन जोबबाबो जानांगौ नङा होनोमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथांगौ ओरैनो
बेबायदिनो जोङो गोजौ मोनस्लाब्लाबा बो जोङो गाहायनिफ्राय लांनो थाखाय जों औवाफोरखौ जोङो गाहायाव दानना लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो जोङो सायाव लांनांगोन नङा होमब्ला
नंगौ
औ बेबादिनो जोङो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों औवाखौ लांनाय जायो आरोना बेबादि जोङो हाजो ओनसोलाव थानाय एबा हाजो ओनसोलाव न' लुनानै थाग्रा सुबुंफोरखौ जों बेबायाददि खस्थ'नि गेजेरजों जोङो न' खौ लुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां औव
औ बेबादिनो जोङो हाजो ओनसोलाव बेबदिनो जोङो गिबि गिबियावनो लामा बानायग्रोबाय बेनि उनाव ज जोङो न' लुनो थाखाय जेसेबांखि नांगौ मुवा बेसाद एबा बेबायदिनो औवा ओ बेबादिनो जोङो दंफां लाइफांनि काट बेबादि ओ बेनि उनावथ' जोंनो उखुम मुदा एबा माबा सायाव अखा नाङै बायदि एबा अखा सेरै बायदि जों थिं होनांगोन नङा होमब्ला होना
नो बिनि
जोङो बेबायदिनो थिं होनाय थिं होनो थाखाय जोङो थिंखौबो जोंनि गाहाय एबा हायेन ओनसोलनिफ्रायसो जोङो बायनानै लांनो गोनां जादों नङा होमब्ला
नंगौ जानांगौ
औ बेबायदिनो हायेन ओनसोलनिफ्राय जोङो बे थिंखौ ओ गोजौ लांबाय गोजौआव लांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो नांगौ हिसाबै जोंङ न'खौ लुबाय आरो बेबादिनो जोङो हाजो ओनसोलाव जोङो न'खौ बेबायदि जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों लुनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेराफारसेजों जों नायनो थाङोब्ला जोङो ओ पाकानि न'बो लुयो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
बेबादि औ जोङो हमनानै ला जोङो बेबाददिनो हाजो ओनसोलाव एबा पाराव जोङो ओ न' फाखानि न' लुनो गोनांबा जोङो गिबि गिबियावनो जों लामाखौ मोजां बानायग्रोनांगोन मानो होनब्ला जोंनो पाकानि न' लुनो थाखाय बेबायाददिनो अन्थाइ बाला सिमेन् जोबर रड बेबायदिनो जोबोर बुस्थु ना नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनिखायनो जों लामाखौ ओ मोजां बानायग्रदोंमोना मानो होनब्ला जोङो गारि लांनो हानांगोन अब्लासो जोङो नांगौ हिसाबै जोङो बाला अन्थाइ बेबायदिनो रड सिमेन्ट थिं बेफोरखौ लांनानै जोङो हाजो ओनसोलाव एबा पाहार ओनसोलाव जोङो बेबायदिनो जोङो पाकानि न'खौ लुनो हाहैगोन। नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ बेबायाददिनो हाजो ओनसोलाव ओ न'खर न' लुनाय एबा बेफोरबायदिनो खामानि मावनाया जोबोद खस्थ' जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ ओ हाजो ओनसोलनि बागै ओ नोंथाङा ओ जे- सेबांखि हायो एसेबांनो एसे आंजों सावरायलायदो एबा फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ। हाजो औ हाजो ओनसोल होनोबा जोंङो जायखौ जों गोजौ जायगा। गोजौ हा बेखौनो मिथियो। नङा होनब्ला नोंथां? अ बे हाजो औ बे हाजो जायगायाव जिउ खुंनो थाखाय एसे हायेन ओनसोल निसाया हाजो बेयाव एसे गोब्राबसिन जायो। जायनि थाखाय जोङो औ दैफोरनि सुबिदाया एसे गोब्राबसिन गोरलैयै दै मोननायनि सुबिदाया खम जायो आरो बिदिहाय जोङो थानो थाखाय न'-बां लुनानै थानोबो एसे गोब्राब जायो। जायखौ जों न' बां लुनो थाखाय जोंनो नांगौ बेसादफोरा दंफां दंफां ओ बिदिनो सायाव लुनो थाखाय थिं बिदि बेराफोर बानायनो औवा नङाब्ला दंफां नि बेरा बिदिहाय होनो थाखायबो जोङो लांनो थाखाय मोजां लामा नांग्रोगोन जोंनो गिबियावनो। गोजौ जायगा नालाय औ गोजौ जायगा नालाय बेवहाय जों लांनो थाखाय लामाखौबो मोजां बानायना लानांगौ जाबाय। बे लामानि थाखायबो जों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। जेखौ जों लामा होनोब्लाथ' जोंनो मानसिनो थांना थानो थाखाय लामाखौ मोजाङैनो नांगौ जायो। बेनिखायनो जों लामानि थाखायबो गोबां खस्थ' गिबियावनो मोजाङै ओरैनो बिदिहाय नर्मेल लामा बानायना लाग्रो- नानै पाखा लामा बानायनो गोबां खस्थ' जाबाय बेवहाय लामा बानायना लाग्रोबाय लानानै बेजोंनो जोङो ओ दंफाङानो जा हा ओजों गोजौ जायगाफोराव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गोजौ गोजौ जायगाफोरनिफ्राय गुबुन दाबसे गोजाननिफ्राय न' बानायनो थाखाय दंफां हानानै लायगोन दाननानै लायगोन बेनिफ्राय दंफां खौ हानानै कात बानायगोन बाटाम बानायगोन बिदिहायनो न' लुनो लाग्रोनांगोन लोगोसे थिङाव दोनो थाखायबो बातामफोर बानायना लानांगोन लोगोसे गलाफोरनिफ्राय लांफायनो थिंखौ गुबुन जायगानिफ्रायसो गलाफोरनिफ्रायसो लायनांगौ जायो। नङा होमबा नोंथां? बेवहाय जोङो औ बे थिंखौ लायनांगौब्ला जोंनो लामा मोजां नांगोन गारिफोरजों लायनांगोन। गोजान जायगाफोरनिफ्राय औ बेनिखायनो जोङो हाजो ओनसोलफोराव थानो एसे उम सुबिदाया एसे गोब्राबसिन माने ओ गोरासिन जायो उसुबिदासिन जायो। औ नंगौ नोंथां। आरो लोगोसे दै। दैनि सुबिदा होनोब्ला जोङो दैखो ओजोंहाय दैमा दं दैमाफोरनिफ्रायनो साखाथियाव जावनानै दैमाखौ साखाथियावनो बिदि दैमा साखाथियावनो जावनानै जोङो बिदिहाय लोङो खायफा जायगाफ्राव बिदिहाय नुयो हाजो ओनसोलफोराव। लोगोसे जों मानोना जों दमखल आरो दैखर दंखल आरो दैखर हर जावनो थाखाय गोबां गाहायसिम गोबां गोथौ जावनो गोनां जायो जों जायखौ जोङो हागौवआ एसां ग्राब जों रां गोबां खरस खालामामनो गोनां जायो जायखौ जों खायफा जायगाफोराव बरिं बाहायनाय नुनो मोनो बरिंखौ जावनो थाखाय गोबां लाख लाख रां खरस खालामनो गोनां जायो जायखौ जों गोबां न'खरानो हाजोबा जायनि थाखाय जोङो दैनि एसे उसुबिदाखौ नुहरसिनो हाजो ओनसोल औ फारसेथि सानोबा जोङो हाजो ओनसोलफोराव दंफां लाइफां फिथाइ सामथायाइफोरा गोबांसिन मोनो मानोना जोङो दंफां लाइफां होनोब्ला औजा हाजों ओनसोलफोराव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां गोजौ गोजौ दंफां लाइफां लोगोसे जिब जुनार बेहाय नुनो मोनो जिब जुनार होनोब्ला जोङो औ जिब जुनार होनोब्लाथ' जों गिलु बालु जिब जुनार गोजौ फाहार जायगाफोराव मोननाय जायो बांसिन बेखौ जोङो फाहार जायो होनोब्लाथ' जोङो मोसामुफुर बिदिहाय मैदेर हाग्रानि मैदेर बिदि नुुबांनो नागिरो आरो जों ओनसोलावबो गोबांसिनै औ बेनिखायनो जोङो हाजो ओनसोलफोराव मैदेरफोरनि एसे गिनो गोनांसिन जायो मोसाफोरनि गुरफोरनि बिदियाव बेफोरो जोंखौ मानसि माहारिखौ औ एसे मा होनो जों जोंखौ गिनानै गावसोरबो गिनानै जोंखौ खौ इसोर जोंखौ अरथारनो नागिरो मोसा मोसौ गुुरफोरा हाग्रानि मैदेर फोरा जोंनि न'फोरखौबो सिफायनो नागिरो हाजो ओनसोलफोराव बिदिहाय जिउखुं राहाया एसे गोब्राबसिन जायो जोङो ओजोंहाय औ ओजों दखान गलाफोरनिबो हाथायफोरनिबो एसां ग्राब होंगो दोंगो मानसि नुबो नुबाङा न'फोराबो एसे गेसेङै जाबांनो नागिरो जों हायेन ओनसोलफोराव जेसेबां गुबुं जायो न'फोरा बेबायदिहाय हाजो ओनसोलफोराव जाबाङा बांसिनै जों हाग्रा दंफां लाइफांखौसो बांसिनै नुयो एसे दैमा गोजौनिफ्राय बाख्लायनाय बिदिहाय नुनो मोनो बिदियैनो हाजो ओनसोला हायेन ओनसोलनिसाय आलादा एसे असुबिदाया खमसिन औ फरायनायनि बेलायावबाबो असुबिदाया खम गासै बिथिङावबो एसे असुबिदाया खमसिन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां बेबादिनोथ' नोंथां बुंनाय लेखा बेबायदिनो आरो आं बुंनाय लेखा बेबायदिनो जोङो साननायजों जेसेबां यो हाजो ओनसोलनि थाखाय आं मिथिनो मोननायखौ नों नोंथांनिफ्राय मिथिबाय आरो आं नों नोंथाङा मिथिनो मोनैखौ आंनिफ्राय मिथिबाय नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौं-नंगौ थारैनो नोंथां थारैनो मिथिनो
औ नोंथां बेबायदिनोथ' जोंनि थिखाना दोननाय समखिनियाव जोङो हाजो ओनसोलनि बागै सावरायनायखौ जोङो माने बे जाथावना नङा आरोना सावरायजोबनो हायो बे जाथावना नङा औ-औ जों फोजोबनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो थिखानाय सम हिसाबै जोङो जेसेबांखि हायो सावरायबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लोगोसे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों नोंथां गोजोन